औ हेलौ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों खोनादों।
औ आं नोंथां नै दं ओरैनो दङ' बिराद गरम मोनदों माने ओंखायनो एसे बार जादों।
औ औ औ बिदिबा गोबाव खालामाला सिनो नोंथाङा फैबा जोङो मोनसे आयदा लानानै रायलायनो नामा दसे
औ रायजलायजागोन दे नोंथां।
आयदा महरै जोङो बै माबाफोरखौनो लानोसै नामा हमना ला गोदो जोङो जोंनि जानाय लोंनायफ्रा माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि सोलायबोखो गोदोनि जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि सोलिबोखो नङा होमबा? बेबायदिनो दानाय-लुनाय आरो मावनाय-दांनाय जों माबायदि मावो? आथिखालाव माबायदि सो लाय बेखौनो ओरैनो थुलमुल नङा होमबा?
औ औ
सावरायजागोन दा ना?
सावरायजागोन नोंथां औ।
औ औ
ओ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा
जागोन दे जागोन ओ जोंनि गाननाय जोमनायखौनो लाग्रोनोसै नङा होमबा?
औ औ
औ गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोंहा बर'फोरनि महरै जोङो बेबायदिनो गोदोनिखौ जों दोरोङारिखौनो बुंनांगोन नङा होमबा? जोङो गाननाय जोमनायाव जोङो बाहायनाय जेनेबा हिनजावफोरनो दख'ना हौवाफोरनो गामसा बेबायदि जोङो जिफोर गानोमोन नङा होमबा?
औ
बेखौ जोङो गाननो थाखाय जोङो माबायदि बरनगोन माला जोङो दा गाव गावनो दानानै लायोमोन आरो बे जि दानो थाखाय जोंङो खुन्दुंनि गोनांथि जायोमोन नङा होमबा? बे खुन्दुंखौबो जोङो मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसाद बुथुमनानै मोननाय बेफोरनिफ्रायनो जोङो बानायना लायोमोन हमना ला जोङो बर'फ्रा इन्दि एम्फौ फिसियो नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो, बे इन्दि एम फौ फिनानै मोननाय फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुं लुनानै खुन्दुं बरननानै जोङो जि दायोमोन नङा होमबा। आरो बेखौ समायहोनो थाखाय जोङो बे खुन्दुंङाव जोङो गाब गायोमोन गोदोनि समाव बेबायदिनो मोजां मोजां। मोजां रंफोरखौ जोङो होनायखौनो जों गाब गानाय होनोमोन नङा होमबा जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बै माखासे बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो माखासे रं बरननानै बेखौ जों गाब गानानै लायोमोन आरो। आरो बेबायदिनो गोदोनि समाव इन्दि एम्फौनि बे फिथोबनि अनगायैबो गोदोनि समाव खोनाबोनाय बायदिबा जोङो बै आनारस बिलाइनि जे बेजे थायो आरो थालिर दंफांनि बै बेजेया बेनिफ्रायबो जोङो खुन्दुंखौ ब बरनोमोन होननाय खोनादों आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो जोङो जि दानो थाखाय जोंनो गोबां मुवाफोर नांगौ जायोमोन नङा होमबा। हाला जोङो सालखुन्था हिसानसालि नांगौमोन बेयाव जोङो हिसानसालियाव साल खुन्था गायोमोन। आरो बेबायदिनो माखु खननो थाखाय जोंनो हासुं नांगौमोन बेबायदिनो बायदि बायदि। जि गोबां मुवाफोर नांगौमोन नङा होमबा जोङो जि दानायावथ'। गनसि नांगौ जायखौ जों गनसा होनो बालेब सिलाबारिनो बायदि बायदि बिदिनो थाथ गान्दै बान गोजानो बिदिनो गोबां मुवा नांगौ जोंनो नङा होमबा मुवा बेसादफोर जि दानायाव नाथाय बिनि बेलायावथ' जोङो आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुबाय नङा होमबा। जोङो आथिखालाव बैफोरो गोदोनि जि मुवा बेसादफोर बाहायोमोन बेखौ जों बाहायनायखौ नुला जोङो आथिखालाव मेसिनजों दायो जिखौ नङा होमबा सानसेयावनो बेसेबा बु बुरजा बुरजा जि दाफोयो ना गोदोनि समावथ' जोङो सानथाम गाहामजोंसो दख'ना गांसेफोर हायोमोन खोमा आन्दाजाव।
औ।
बिदि जायोमोन आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो बिदिनो जोङो गोदोनि समाव हमना ला जोंनि दोरोङारि जानाय जोङो मा खालामोमोन जों अनलाफोर ओंख्रि सङोबा मा खालामोमोन बे माइरंखौ सोमना लायोमोन नङा होमबा। माइरंखौ सोमनानै। माइरंखौ सोमनानै जोङो एसे दै सरगारनानै एसे रानफुला खालामनानै जोङो उवालफ्राव। देयोमोन गायहेनजों। बेनि उनावसो जोङो सङोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो मा खालामो बे मेचिन। फैनाय लोगो लोगो जों ग्रेनदारफोराव उनो। अनलाफोरखौ नङा होमबा आरो गोदोनि समाव जोङो अनलाफोर ओंख्रि जायोबा जोङो खारै बाहायोमोन आथिखालावथ' जों सदाफोर बाहायनानैबाबो संनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा।
औ औ।
बेबायदि आरो आबाद मावनाय फोराबो मोसौजों हालेवनो थाखाय जोंनो नां गोबां जोंनो मुवा फोरखौ नांगौमोन नङा होमबा। नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो ट्रेक्टरजों नो माइ गायनाय आथिखालाव जों मोनबाय ट्रेक्टरजोंनो हायो जो मारा हो ना हब मिचिनजों फोरजोंनो हायो मेसिनजोंनो मारा होयो बेबायदि गोबां सोलायबाय आरो
औ
आथिखालावथ' बेफोर बुस्थुखौ जों गोदोनिखौ गोसोखांबा मोननोनो हाला जेनेबा नागिरबाबो मोननो थांलाखौनो जों बुंनांसिगोन हाबा खेराइनि बेलायावबो जोङो गोदो हाबाफोरनि सायनासालिफोर बानायनाय समाव जोङो थालिरफोर बानाय बा नाथाय आथिखालावथ' जोङो मा खालामो साइनासालि बानायनो थाखाय जोंहा टेन हवस फैबाय गोबांनो समायना रमायना साजायनाय ना गोदोथ' जोङो थालिर बिलाइफोरजोंनो गोबां साजायोमोन नङा होमबा
औ औ नंगौ
दा नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा सोलायबोनाय आरो गोदो माबायदिनि सायाव
औ औ हागोन नोंथां हागोन जेनेबा नोंथाङाबो दहाय बुंलांखाबाय जेनेबा जानाय लोंनायफ्रावनो जेरै माबोरै जेनेबा कारेन्टनि जायगायाव सरा बाहायदों
औ
बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायाव आरो गोबां सोलायबावनायखौ नुयो आरो नोंथां जेरैहाय जों गोदो बांसिनबा जायोमोन फिथा सौराय एन्थाब बेफोरबायदि संनानै जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
आथिखालावथ' माने बेफोरखौ बारा नुबां लानो जेरै दा हाथायफ्राव मोननाय माबा चावमिन मम' बबावबा बाजारफ्राव माने मा होनो चिकेन पाखरानो चिकेन सपनो बेफोरबायदि जानायखौ बांसिन नुसै आरो आजिखालि
नोंग
औ आरो बिनि अनगायैबो जेरै गाननाय जोमनायफ्रावबो नोंथाङाबो बुंलांखाबाय बिदिनो गोदोथ' बांसिन बर' हौवाफ्रा माने गामसा गाननानै गोबां गोजान गोजान जायगा हान्थियोमोन खोमोना नोंथां
औ औ औ
नाथाय आथिखालावथ' माने सोर साबैया गामसा गानना हान्थिबावौ नाङा होनबा गो जान
बेनोथ बेनोथ औ
आजिखालि माने लंपेन्ट गाननानै हान्थिसै आरो। औ बिदि माने सोलायनायखौ नुलांजोबबाय आरो
औ आथिखालावथ' आरो हिनजावफोराबो बिदिनो दख'ना गाननाया गोबां खम जालांबाय नङा होमबा
औ औ
बिदिनो सुइजार गानो कुरथा ना मा मा होनो नामखौबो मिथिलांजोबा जोङो मोनथिजोबा ना नङा होमबा
औ
गोबांसोलायनाय आरो जोङो बै आइजोफोरनि गहेना गाननाय सना रुफा गाननाय बेफोरावबो जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय नङा होन आथिखालाव।
औ औ
नाखाफोर गानोा खरि खाफ्राव गन्थ'आव नाखाफोर बायदिसिना गार नाथाय आथिखालावथ' जोङो बेबायदिखौ नुला
नुलाथ' आरो औ औ
गोथाव मोननाय टेम्परारि बेफोरखौनो जों गोबां गाननाय नुनो मोनसै आरो नङा होमबा
औ दा आरो बिदिनो हाबाफोरावबोथ' नोंथांमोना माने गोदो मा दख'ना गानोमोन गोदो हिनजाव गोाना दख'ना थावसिन ना मा होनोमोन नोंथां दाथ आरो हिनजाव गोदाना माने बे बेफोरबायदिखौ गाननायखौनो नुुबावला खोमा नै दामि दामि दाम गोसानि दखना गोदान गोदान ब्रननि औ औ। बेफोरबायदि गाननाय जाबाय आरो दानि दिनावथ' मा होनो हाबायावबो माने हौवा गोदानफोरखौ सोरखौबा सोरखौबा गामसा गाननायखौनो नुबावला माने मा होनो खट खात गान्नाय नुयो लंपेन्ट स्टेनडाद।
नंगौ नंगौ।
जाबाय आरो बे हौवा गोदान हिनजाव गोदान जोथोब लाग्रा जायगाखौबो माने सोलायनायखौ नुबाय आरो दाना। बावबा माने मोजां मोजां साजानाय सकि बै लेबु लेबु स्पन चियार। बेफोरबायदि होनानै जिरायनायखौ नुसै बांसिन हाबाफोरावनो दानिया।
नांगौ आथिखालाव बेबायदियाव हाबा जाग्रा सुबुंफ्रा खुलुमनाय समावबो हान्थुफ्रावनो फरायला नङा होमबा ओरैनो गसंनाया खुलुमनाय बेफोरबायदि नबाय आरो आरो गोदोनि समाव हाबा खेराइफ्राव जोङो ओंखाम जानाय जे थोरसि बाहायोमोन बेयावथ' जोङो मा न'आव थालिरनि दंफांखौनो जोङो थोरसि बानायनानै जायोमोन नङा होमबा
औ औ नंगौ औ।
आथिखालावथ' जोङो बेनि जायगायाव दिस दामि दामि दिस बायबाय ना।
औ औ। थारमाने गोबां सोलायबाय आरो।
सोलायबाय औ जोङो ओ दावबायनायफोरखौबो नायोबा सोलायनाय मोननो हाबाय नङा होमबा जों गोदो आथिंजोंनो दावबायोमोन। साइकेल लानो गैयामोन जोंनि समाव।
औ।
समाव आरो जेनेबा जोंनि समाव साइकेलबो गैयामोन नङा होमबा? बेसेबा गोजान गोजान आद थाबाय आथिंजों थाबायनानैनो हान्थियोमोन ना? नाथाय आथिखालावथ' मा साइकेलखौ बारबोनानै नै दा मटर साइकेल फैबाय आरो कार फैबाय। फारसेथिं जोंहा रेल गारि फैबाय नङा होमबा? ट्रेन फैबाय। आरो दैजों दावबायनो हानाय सुबिदाबो फैबाय जोंनाव दा नाव दङ जाहाज दङ। आरो जोमैजोंबो जोंहा माखासे बिरग्रा एरिपेनफोरजों जोंहा दावबायनो हानाय बे गोबां जाबोबाय सानसेयावनो गोबां जायगाजों थांनो हायो दा। नङा होमबा थाबायनानै जोङो बोसोर बोसोर लागोन जायगाफोरखौ जोङो ओ बैफोरो बिरखं गाथोनजों दावबायनायफोरावथ' जोङो थाम घन्टा ब्रै घन्टा बोवनो सहैनो हानाय जाब नङा होमबा?
औ औ।
दा आरो माखासे बिथिङाव नायबा गोबां सोलायनायफोरखौ नुबावो आरो नोंथां।
जेरै मबाइलफोरखौनो नायोब्ला नुबाय गोदोथ' मबाइलबो गैयामोन नङा होमबा तेलि फनसो दंमोन।
नांगौ गोदो बेबायदिनो सोरनिबा खौरांफोर लानो थाखाय जों लाइजामफोर बाहायोमोन नङा होमबा गोजानाव थायोनि थाखाय।
दानि दिनावथ' आरो नै भिडिअ' कलबो नायलायनो हानाय जाबाय नङा होमबा मबाइलनि गेजेरजों। औ।
खोब मोनसे इन्ट्रेस्टिंमोन नङा होमबा बै लाइजाबनि समाबो।
औ औ
सेंग्रा-सिख्ला मोजां मोनलायनायनि खोथा फोरमायलायनो थाखायबो जों लाइजाम बाहायनायखौ मोनदों। नङा हमबा? बिराद मोजांमोन आरो बे सम फोरा आथिखालावथ' जोङो दा मिसेनजार इन्सताग्राम एसेमेस बेफोरजों दसेनो जायो नङा होमबा? नों दा हरबाय दसेनो रिप्लाय मोनबाय गोदोनाथ' नों लाइजामनि समाव दिनै हरदोंबा नोङो मास मोनसे सप्तासे गाहामनि नेनांग- नङा होनबा?
औ
औ
आरो मावनाय-दांनायावबो गोबां सोलायबावबाय जेरै आरोबाव दाथ' माने गोदोनि बायदि हासारफोर रासायनारि हासार बाहायबावला दायो बांसिन माबा मा होनो लकेल हासार बाहायला नङा होनबा नोंथां। दाथ' रास-
औ औ रासायनारि जाजोब्बाय औ
बांसिन माने खेथिखौ मारैहाय थाब मोनगोन मारोरैहाय थाब मोजां साबसिन जागोन बेफोरबायदिनि थाखाय माने ओरैबायदि हासार बाहायबाय दानि दिनाव नायोब्ला माखासे मैगं- थाइगं माबा बेसादफोरखौ जाजायै बायदि नुहुरो आरो नायोब्ला।
औ औ
औ माने गिनांगौ नुहरो नायोब्लाथाय।
उम
दा आरो बेनि अनगायैबो आरो गोबां माखासे सोलायनायफोरखौ नुबावो नङा होमबा नोंथां?
औ औ गोबां बिथिङावनो सोलायजोब्बाय औ।
आइजोफ्राबो दानिया माने अवेस्टार्न कालसार जालांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
गाननाय-जोमनायफ्रा जेनेबा बांसिन सोलायबाय आरो बिसिरनियाव नायब्लानो बांसिन सोलायनायखौ नुयो जेरै बिसिनि देलायनायावनो ओ गान्नाय जोमनायावनो होन। माने बिसिनिया माने हौवा- फोरनिफ्राय बांसिन मदार्नाव थांबाय आरो नोंथां नायोब्ला।
औ नंगौ नंगौ।
जेरै मेकआपखौनो होन गोदोथ' बेफोरबायदि मेकआप सेकाप लानायानो गैयामोन। औ आरो दा बांसिन माने बिसिनि लंपेन्ट गाननाय गस्ला बेफोरखौ नायबा माने गोबां बिसिनियावनो बांसिन सोलायनायखौ नुहरो आरो
नंगौ नंगौ बिसिनि लाइफ स्टाइलानो बेलेग जाबाय माने।